हेल खोनादों ना
हेलौ
हेल' खोनादों ना
हेलौ
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ औ बोरै खबरा
ओ आंनाथ मोजाङानो नोंथांनालाय
आंनाबो मोजाङानो ओरैनो दा फि ना
औ आं फ्रियैनो दं बुंनो हागोन नोंथाङा मा होननो नागिरदों
नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना आङो
हागोन नोंथां
औ ओरैनो आं माने गोसोआव बेरखांदों माने ससियेल मिडियानि बागै
औ
आथिखालावथ ससियेल मिडियाआव जों माखासे बाथ्राखौ जों मिन्थिनाबो मोनो माने बबिबा ब आं माने बबे जायगायाव मा जाथाय जादों बबे जायगायाव मा जाथाय जायाखै जों माने नुनोबो मोनो आरो जों माने माखासे जे बेफोरनि बागैनो जों आं माने नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो आरो जों ससियेल मिडिया होनो औ सावराय जागोन ना
सावरायजागोन औ नोंथां
सियेल मिडियानि नोंथांजों ससियेल मिडिया नोंथाङा ससियेल मिडियानि बागै मा मा मिथिगौ
अ आं ससियेल मिडिया होनोब्लाथ अनलाइन प्लेटफर्म होननानै मिथियो जेराव मुंदांखायाव दङ जेरै ओ फेस बुक इउथुब वाटसेप इनस टाग्राम टुइटार बेफोर
औ
औ जेराव जोङो भिडिअफोर आपलड खालामनो हायो ओ जेनेबा गावनि बे रोंनाय फोरखौ दिन्थिनो हायो भिडिअनि थ्रुयै बा जों अफायबा बेराय हैनाय फोरखौ ब्लगिं खालामनानै हगारनो हायो आरो बिदि जोंनो गोबां मानसिफ्राबो रां आरजियो ना ब्लक हगारनानै ससियेल मिडियायाव औ आं बेफोरनि बारै मिथियो आरोखि ससियेल मिडिया होनोब्ला
औ औ त जों बांसिन ससियेल मिडिया होनोब्ला जों बांसिन इउस खालामो जेरै जों टुइन्टार आरो ओ फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम ना त' जों बेहाय माने ओ माखासे मोजां खौ जों नुनो मोनो ना गारजिखौ जों नुनो मोनो
अ नोंथां सोंनाय बायदिब्ला जोङो ससियेल मेडिया बे फेसबुक इन्सटाग्राम बे फोराव जोङो मोजां खौबो नुनो मोनो आरो लोगोसे बाहाय गारजिबो थाफायो आरो माने जेराव एदभारटेज थायो बाहाय डिस एदभा एदभान्टेजबो थाखायोना
उम उम ससियेल मिडिया ससियेल अ उम ससेलमिडिया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय माबाफोर गोहोम खोख्लैनो हागौ नामा
औ खहाफोरखौ होनदोंना नोंथाङा
औ औ
ससेलमिदिया खहा खैयो अ नांनाय बारा बाहायोब्ला
औ नों नोंथांनि नोंथांनिखौ आं मोजां खोनायासै। खोनादोंना?
ज ब्ला बियो
हेलौ हेलौ
गाहायावबो जोंथ
नोंथांनिखौ आं मोजां खोनायासै औ एबारे मोजां खोनादों। बुंफिननो हागोन
औ एबार खोनागोन औ आङो नों नोंथाङा गोहोम खोलैनायनि बारै होन्दोंमोन ना?
औ औ
लामायाव गोहोम जायो औ आं होन्दोंमोन ससियेल मिडिया ओरैबायदियाव गोहोम जायो जेरै जोङो नांनायनि बाराय बाहायोब्ला बियो गोहोम खोलैयो आरोखि जों मानोना ससियेल मिडियाखौ जों अहाय बाहायो जों ससियेल मिडियाखौ जोङो जानबुं आवसो बाहायो ना
उम उम
बुं बा कम्पिउटार बा लेपटप जों बिदियावसो बाहायो। ओंखायनो ओ मोनसे सम लानांगौ आरोखि जों जेसेबां बाहायनो थाखाय होमबासो बियो मोजां जाग गोन आरोखिस खिथु जोङो नांनायनि बारा बाहायोब्ला बियो गारजि जोंनि देहानि थाखायनो गाज्रि जोंनि मेगननि
उम उम उम सिगांनि बाथ्राखौ आं रायखांओ फिनोब्ला सिगांनि समाव जोंनाव माने गोदो गोदायनि समाव माने जोंनाव माने सेल मिडिया गैयामोन। त बेयाव बे समाव जोंनि थासारिया माबोरैमोन आरो जोंनि दा ससियेल मिडिया ओंखारनायनि थासारिया माबोरै?
उम जों अ जेनेबा सिगाङाव सि ओ ससियेल मिडिया गैयै समाव
औ
नों जेरै ओ जेनेबा सुबुंफोरनिखौ होनसै आं ओरै सुबुंफ्रा ससियेल मिडिया गैयै समाव ओ जेनेबा सोरजोंबा लोगो हमहैनोबा मा रायलाय रायज्लायनोबा लोगोफोरजों गावनि लोगो फोरजोंबा आ बेनि न'ट थाङोमोन आरोखि न'आव थांनानै रायज्लायहै मोनबा ज' लोगो हमनानै अफायबा बेलासि गाव ओ बिसोरो सम खाथायोमोन गावनि उम गावनि जेनेबा दुखु बाथ्रा बा मोजां बाथ्रा खुसि बिसोरो गावजों गाव खिन्थालायोमोन
उम
औ आरो माने बन्दिंफ्राबो माने मोजां जायोमोन आरोखि ना जेनेबा रिलेसनसिप बन्डिं जायखौ अ बेफोर मोजां थायोमोन खिन्थु दानि जुगाव ससियेल मिडिया फैनानै बे खेथ्रआव माने ओ गावनो ससियेल मिडियाआव हाबनानै थायो आरोखि ओमफ्राय बाहायनो माने मेसेज फो मे मेसेजफोरजोंसो खिन्था हरनाय जायो ओमफ्राय बै बै गोदोनि बै जेरै ब रिलेसनसिप बन्दिं जानानै थादोंमोन ना बेफोरबायदिखौ दा नुनो मोना आरोखि
नुनो मोना ना ओ बिफोरो ओ बिफोरनि फारागआव नों बबे मोनसे फारागखौ मोजां मोनखो ससियेल मिडिया ओंखारनायखौ ना सुबुंजों सुबुं माने लोगो हमलायनानै रायज्लायनाय एबा बबेबा हारियाव लाइजाम हरनानै बबे बा लाइजाम ख'आव स' हरनानै सुबुंजों सुबुं माने माखासे बाथ्राखौ खौरांफोरखौ मिथिहोनाय नों बबे मोनसेखौ मोजां मोनखो
औ ओ मोजां मोननायनि खेथ्रआव ओ गोदोनिया बे जेरै आं होनदों जेनेबा ओ सोमोन्दो लाखिलायनाय ना रिलेसनसिप बन्डिं जायखौ होनदों आङो बे सोमोन्दो लाखि लायनाया गोदोनिया मोज जांमोन खिन्थु ससियेल मिडियाखौ जोङो नाङाबो होनजाया
औ औ
खौ नांगौ जोंनो नांगौबो औ किन्थु ओ बाहायनो रोंनांगोन आरोखि जेरै नै आं औ मोनसे बिदिन दिथि होनो जेरै ससियेल मिडिया आं ओ फेसबुक बा इउटुबखौनो हमसै थै
उम
बेयाव जेनेबा सोरबा सुबुङा ओ गोग गावनि रोंगौथि बा जेनेबा फांसनफोर प्रग्रामफोर जादोंबा प्लेटफर्मफ्राव दिन्थिहैनो हायाबाबो गावनि रोंगौथिखौ बियो भिडिअ' सेब खांनानै बियो फेसबुक बा इउटुबाव आपल'ड खालामनानै दिन्थिनो हायो गावनि रोंगौथिखौ औ ओमफ्राय बेहायनो ओ सुबुं फोराबो नुनो मोनो बेनि रोंनायखौ ना बे खेत्रआव ओ ससे ससियेल मिडियाआ मोजां आरो आरो ओ जेनेबा गोजाननिजों ओम रा ओ गुबुन हादोरनिजोंबो रायज्लायनो हायो सोमोन्दो लाखिलायनो हायो बे खेथ्र'फ्राव मोजां जों ओंखायनो नाङाबो होनजाया जोङो मो नांगौ माने गोदोनियाबो गोदोनि जेरै बन्दिं जेनेबा सोमोन्दो लाखिलाया बेबो थानांगौ ओमफ्राय बे स ससियेल मिडियाबो थानांगौ आरो आंनि खाय थ्र
औ औ माने बेराफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला माने मोननैबो माने जोंनि थाखाय माने गोनांथि आरोना। माने सिगांनि समाव जोंनाव माने बेफोरबायदि ससियेल मिडिया गैयामोन। थेवबाबबो जोङो माने माने गाव। जों गाव रायज्लायनानै बबेब बा सोरनोबा खौरां फोरमायहरनोबा जों लाइजामजों फोरमायहरोमोन। बेयाव बेबो मोनसे माने मोजां मोन। आरो माने बेहा माने माखासे ओ जोङो माने गाज्रि थासारिखौ जों नुनो मोनामोन। अनलि जों माने मोजां थास सारखौल' नुनो मोनोमोन। नाथाय जों आथिखालनि ससियेल मिडियाआव बुङोब्ला जों माने गाज्रिखौबो नुयो माने मोजांखौ बो नुयो माने जों मोननैखौबो नुनो मोनो माने सिगांनि समाव जों माने ओ बुंनो थाङोब्ला जों जेरै गाज्रिखौ माने जोङो सिखोमा लानोबो हागौमोन। माने माने इफोरबायदि माने गाज्रि सावगारि बेफोरबो माने गोसारनाय नङामोन जे खौ जों भाइरेल बुङो नाथाय दानि मुगायावथ' मि थिखागौ ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगो माखासे गाज्रि सावगारिबो ओं खारदों गोस ओंखारलांदों थेवबाबो बेफोरखौ जोङो नों बिथाङा बुंदोंमोन बबेबा बबेबा दाबसे जायगानि गुबुन हादोरनि मानसिजों जोङो सोमोन्दो लाखि खिनो हायो रायज्लायनो हायो माने रिलेसिबाव थानो हायो। नाथाय जों माने बे सो ससेल मिडियाखौ माने नोंगौ बेबो मोजां नाथाय बेराफारसे जदि बुङोब्ला जोङो माने ससियेल मिडिया ओंखारनायनि माने जाउनाव जोङो माने माखासे गाज्रिखौ जों बांसिन नुनो मोनो नाथाय जों माने बांसिन मोज मोजांबो मोनो नाथाय बाहायनो रोङोब्ला मोज जां बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि बे सोदोबा फैयो
औ
सिगांनि समखौ आं माने बांसिन हामजाथायनाय मोनो आरो
औ
औ माने दानियाबो मोजां माने जों मा माखासे गोजान गोजाननि थासारिया माबोरै मा जादों बबेयाव मा नुनो मोनदों बेफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय जुमि दानि गेजेरजों लोगो लोगो समान समान फैफाफादों लोगोआव मा गाज्रि माने सावगारिफोर गोसारबोदों माने बिफोराव माने ओ बबेबा मोनसे हारि बबेबा मोनसे माने माबाखौ लाजि फोनांनाय बायदिख खौबो जों नुनो मोनो आरो
औ थिगैनो नों थांनि बुंनायाबो औ खिन्थु बिनो जोङो माने बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि होननो थाङोबा ना खिन्थु जोङो ओ बे बुस्थुखौ नांथारा नङा जोंनो नांगौ दानि आथि खालनि‌ जुगाव टे क्न'लजिनि जुग नालाय
उम उम बेबो माने मोनसे गोनांथि औ दे जिखुनु नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजांनाय मोनबाय आरो जोयखौ बाथ्राखौ जों मिथियामोन माने जों सानैजों रायज्लायन सानै जों माखासे सलिसनबो मोनबाय तो मालाबाफोर बेफोर बायदिनो रायज्लायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां
ओ
अ औ दे गोजोनथों।